हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहामनानै बावरनाय थाबाय नोंथां
अ दा नोंथां ओ जोङो दा नैबे बुब्लियाव जोङो ओ सोलोंथाइनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोदोंदां नोंथांङा जेन'बा ओ सोलोंथाइया आथिखालाव माबायदि जाखो बा गोदो माबायदिमोन बा सोलोंथाइया जोंनि समाजखौ माबायदि गोजौ थाखोआव लाङो बेनि बागैसो फोरमायदों नथां
जे सोलोंथाइआ जोंखौ माबायदि सोलायबोदों होनना बुङोब्ला जोंहा सोलों हथायाइा गोदोनिफ्राय दासिम रुजुनानै नायोब्ला गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव खोमसि फोथायनाया गोबां बिबांनि दङमोन जेरावहाय जोङो खोमसि फोथायनायाव बुंनो थाङोबा दायना फोथायनाय बा दायना बुथारनाय आरो थिग बेबायदिनो जोंङा जोंहा उन्दै समाव हाबा होनाय आरो बेजों लोगोसे फिसाय थैयोब्लाथाय हिनजावखौ सावफानाय जायखौ जोङो सत ति सावनाय होनना बुङो आरो बेबायदिनो जोंहा हारिफोरनि गेजेराव गेदेर उन्दै साननाय आरो हिनजावसाफोरखौ मा फरायनायनि खाबु होआमोन आरो मोनसे समावहाय माथ्र' हौवासाफोरखौल' जोंङा फरायनो होयोमोन बा मोन्थाय होयोमोन माने हिनजावसा फसाफोरखौ मा गुबुनाव हाबा जाहैगोन न'खरनि खामानिखौल' मावनो सोलोंनांगौ बेफोरबायदि बुंनाय जायोमोन आरो बै समावहाय बेफोर गासैबो मा जोंना सोलोंथाइया जेब्ला गोजौ फारसे दावखोनाय लोगो लोगो बा सोलोंथाइ जौगानाय लोगो लोगोनो बैफोर गासैबो जोंहा गैला होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां। मानो होनोबा आथिखालाव जोंहा सुबुंफोरखौ नायनो थाङोब बा गासै हिनजावफोरखौनो रुजुनो थाङोब्ला मानसि हौवाफोरजोंहाय जोंहा गासैबो बिथिङावनो हिनजावफोरखौबो जोंहा मोननो थांगोन आरोना नोंथां। माने हिनजावफोराबो हौवाफोरजों समान समान थाखोसिम जुजिलायनायाव दंफायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बेफोर गासैबो सोलोंथाइया गोजौ फारसे जौगानायनि थाखायसो जादों होननानै जों बुंनो हायो। बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जा माखासे ओ आगजुफोरखौ जों दिहुनना लानो हादों जेरैहाय गारि मथ मथर दिहुननाय बा ओ गोजौ अख्रांनि दिङा दिहुननाय दैनि दिङा दिहुननाय रेलवे बेफोर गासैबो मा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जाफुंसार महर मोननो हादों आरो। जुदि जोंनियाव सोलोंथाइ गैयाबा बेफोरो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङामोन। मा सोलोंथायासो मोनसे समाज गोग्गो समाज दानायाव हेफाजाब होयो आरो दा नोंथां। जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि समाजा माने आस' खान्दा होन्नानैबो जों बुंनो हागोन बा गोग्गो समाज जानायबो नङा। बुंनो थाङोब्ला मा जुदि मोनसे समाजाव लेखा गोरों सुबुं गैयाब्ला बा सोलोंथाइ गोनां सुबुं गैयाब्ला बे समाजाव मा जागोन बे समाजाहाय जौ जुवाजोंसो गोदोफबना थानाय जागोन आरो ना नोंथां बेयावहाय मा जोङो दिनै माबायदि थांना थानांगौ बा जे जों मा आदार जानांगौ बेफोरबायदि बै मोनसे समनि सान्थौआवल' बिसोरनासो जाखांफैगोन जेरावहाय बिसोरनाव सोदोमस्रिया आबुङै मोै जागोन आरो ना नोंथां। बिनि थाखायनो बिसोरो मा ओ लेखा फरानि फारसे जौगानायखौ जेबो मोनथिनाय नङा अब्ला जोङो बैफोरबायदि ओनसोलावहाय लेखा फरा बा फरायनाय सोलोंथायाइया जौगायो अब्लाथाय बेसोरबो बैफोर जौ जुवानिफ्राय गोदो खमनायनिफ्राय जानगाराव जानानैहाय बैफोर गासैबो गोमालाांगोन आरो जोङो गावनि सोलोंथाइनि फारसे दावखोलां आरो इयुननि फारसे जोङो साननो हनो गोरों जागोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइखौ ओ गोजौ थाखोसिम लांनायाव जोंहा मा फोरोंगिरिफोरा गाहाय बिफाव लायो आरोना बोरै होनना बुङोब्ला फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ फरायसालियाव लेखा फरा बा फरा बिजाब फोरोंनायजों लोगोसे उफेराइ गियानफोर होयो। जायगियानफोरा समाजखौ गोग्गो खालामनायाव जा समाज दाव माखासे हेफाजाब होयो। जेरैहाय समाजखौ माबोरै हेफाजाब होनांगौ गोग्गो समाजखौ माबोरै दानांगौ बा फेग्रा मुवाफोरनिफ्राय जानगाराव माबोरै थानांगौ बे बेफोरनि गासैबो उखा गियानखौ फोरोंगिरिफोरानो बांसिनानो होनाय जायो। फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ फोरोंनायल' नङा बा फोरोंगिरिफोरा गामि ओनसोलफोराव सांग्रांथि मेलाफोराव बिसोरो बाहागो लानानै गामि ओनसोल फोसाबनायनि माखासे समाज फोसाबनायनि माखासे हाबाफारियाव मैखोमै नांथाबनानै बाहागो लायो आरोना नोंथां। जेरावहाय बिथांमोननि बुंनाय रावफोरानो बांसिन गनायजाथाव जानायलाय फोरोंगिरिफोरखौ समाज फोसाबगिरि होननानै बुङोब्लाबो जोङो गाज्रि जानाय नङा बा समाज दागिरि होनना बुङोब्लाबो जोंहा गाज्रि जानाय नङा आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो फरायसाफोराबो समाज फोसाबनायाव माबादि हेफाजाब बा बाहागो लायो होनना बुङोब्ला जोंहा मा फरायसाफोरा माखासे गामि ओनसोलफोराव थांनानै गामिनि जौगानायनि माखासे हाबाफारि फोर मावहैयो बा गामिखौ माबोरै जौगाखां लाबोनांगौ बा जौगाहोनांगौ बेफोरनि माखासे आदब खायदाफोरखौ फोरोंहैयो आरोना नोंथाङा जेरावहाय सांग्रांथि मेल खुंनाय। बा गामिनि माखासे हाबा हुखाफोराव हेफाजाब हैनाय बेफोराव जोङो मा जोंनि जे समाजा जौगायो गोजौ थाखोसिम दावगायो बेबायदिनो जोंहा सासे मोजां सोलोंथाइ गोनां सुबुङा आबाद मावनाया बा आबाद मावोब्ला बेयो मा दोरोङारि आदबखौ बाहायाबालानो बेयो बिगियानारि आदब खायदाखौ बाहायनानै बेयो आबाद मावनानै एसेल' हायावनो गोबां बिबांनि फिथाइखौ बेयो मोननो हागोन आरो जायनि फिथाइजों जोंहा मा जोंनि हादरनि बा जोंनि समाजनि रांखान्थिया जौगाखांबोनो हागोन थिग बेबायदि दिनो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो साख्रि मोनगोनखौल' जोङो मिजिंथिया आरोना नोंथां गाव बा गोबां सुबुङानो साख्रिखौल' मावा। गोबां सुबुङा मा गावनि जिउखौ माबोरै दालांनांगौ बेनि थाखायबो जोंहा सोलोंथाइखौ लानाय जायो। बे सोलोंथाइ लायोबादि साख्रि मोनगोन बियो नङा नोंथां जोंहा गावनि जिउखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ साख्रि गैयाब्ला बेफोरनि सायावबो जोंहा सोलोंथाइ होखानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइनि बागै आंनि आथिखालनि बागै जे नोंथांनिसिम आं जि मिथिगौ बेखौ फोरमायथिबाय नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मिथिगौबा एसे फोरमायथिना होदो नोंथां।
औ नोंथां। दा नोंथाङा जेन'बा मोजाङैनो फोरमायबाय जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया मा मा बिथिङावहाय हेफाजाब होयोबा जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया माबायदि जाबोदों दा बिदिल' नङा। जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो मिथिखागौ दे सोलोंथाइया जेनेबा जोंनि जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय लानाय मोनसे सोलोंथाइ सोलोंनाय बा जोंनि जिउआव रोंखा राखा जानो थाखाय मोनसे सोलोंनाय आदब खायदा दा सोलोंथाइया आथिखालाव ओरैबायदि सोलायबाय बा गोदोनि दिनाव माबायदिमोन दानि दिनाव बिदि नंला। गोदोनि दिनावथ' जोङो मा खालामोन जेन'बा जोङो सोलोंथाइफोरखौ खालिबा जोंनि माखासे जोंनि मेलेमाव बा जोंनि जिउआव बा एसे रोंनो थाखाय बा एसे गियान लानो थाखायल'सो जों सोलोंथाइखौ लायोमोन। होमबा जोंहा एथ' बिदि साख्रि बाख्रि बेफोरनि थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ होसोथाब होसोथाब लायामोन। दा जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया मोनसे ओरैबायदि मैखोम जायगा लाबाय दा जोङो सोलों थाइ लानो थाखाय जोङो बयबो नारा नाथाखौ जोंङो जुजिलायगासिनो दा सोलोंथाइनि था खायनो जोङो गावजों गाव न' गारनानै बबेबा गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो ओ थाहैनायखौ जों नुनो मोनदों। दा सोलोंथाइया आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय जे सासे सुबुङा मोजां सोलोंथाइ गैयाबा बे सुबुंखौ जोङो समाजाव मोजां नोजोरजों नायाबा मोजां गुन गोनां सुबुं होननानै साना दा सोलोंथाइया जोंनाव आथिखालाव ओरैबायदि मोनसे जाबाय जेनेबा जोङो ओ- मोजां साख्रि साख्रि मोननो थाखाय जोङो मोजां रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो आरो जोंनाव मोजां रोखोमनि मोनसे सार्टिफिकेट थानांगौ जोङो मोनसे मोजां ओ जेन'बा नाम गोनां माखासे इउनिभार्स ओ मुलुगसोलोंसालि फरायसालि फरायसालिमा बेफोरनि आरो दा बिदिनो ओ आथिखालाव जोङो सोलोंथाइखौ मानो लायो होमबा जोंहा बांसिन सुबुङानो आथिखालाव सरकारि साख्रिनि खिथु खिथु खारगासिनो दं। दा सरकारि साख्रिखौ मोननो थाखाय जोंनि सुबुंफ्रा आथिखालाव ओरैबायदि नारा नाथाल नाजालायगासिनो दं जे ओ- जोङो दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो मोजां मोजां सोलोंथाइ बा बिदि लागासिनो दङ आरो आथिखालाव सोलोंथायाथ' जों- एबा नेटनि गेजेरजों जोङो गोबां बिदिनो उम- मा खालामो जोङो मबाइलफ्रावबा ओ- मबाइलफ्रावनो जोङो इउटुब फ्राव जोङो फेसबुकफ्राव जोङो सोलोंथाइ लानायखौ जों नुगासिनो दा इउटुब फेसबुकाव सोलोंथाइ लानायखौ माबोरै जायो होमबा जोङो ओ- इउटुब इउटुबाव बा फेसबुकाव जोङो माखासे फोरोंगिरिफोर थायो बिथांमोना माखासे इउटुब चेनेल आरो माबा माबि खुलिनानै ओ- सेनेलफोर खुलिनानै बिथांमोना बे इउटुबाव उम- फोरोङो जायखौ जोङो जों फरायसालियाव बा जोङो ओ- फरायसालिमायाव रों क्लाबबोयै माखासे आयदाखौ जोङो बे माबायावनो जोङो ओ- इउटुब अनलाइनावनो जोङो नायनानै सोलोंनो हायो दा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै सोलोंथाइ लानाय जायनि थाखाय जोङो जेबो ओ- दुखु खस्थ' जों खालामनाङा जों थांनाङा गोजान जायगायाव बा जोङो फरायसालिफ्राव थांनाङा जों खालिबो जोंनि जोंनि फ्रि टाइमाव बा जोंनो जेबो मावै ओ- समाव जोङो गोसो गोसोबायदि जों उम- बबे समाव फरायनो बबे समाव ओ- सोलोंनो जों हायो दा बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां सुबिदा जों बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे रोङै बा माखासे रों- जोङो सोलोंनो हायो जों बेफोरखौ ओ- सोलोंनानै लानो हायो आरो दा बेल' नङा ओ- - ओ- सोलोंथाइया ओ- सोलों थाया जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे जायगा लाबाय जे ओ- दा मा बुंनो जेन'बा जोङो सोलोंथाइ मोजां गैयाबानो जों आथिखालाव सरकारि साख्रि मोनो बेखौथ' जों आसाबो खालामनो हाखाया आरो जों मिजिं मिथिनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय लोगोसे गोबां सुबुंनि ओ- जोंनि गेजेराव गोबां सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव ओ- सरकारि साख्रि होसोनाय बेनि अनजिमायाबो नारा नाथा जाबाय जायनि थाखाय सासे सुबुङा सरकारि सा- साख्रि मोननो थाखाय गोबां रोखोमनि माखासे सोलोंथाइखौ लानांगौ जायो दा बे सोलोंथाइया बेनो जे जोंनि मोनसे जोबोर गिदिर आगजु जाय आगजुजों जोङो ओ- जोंनि बे बुहुमाव बा जोंनि जों बे बुहुमाव इयुनाव जोङो जोंनि समाजखौ गोहो गोरा खालामनांबो हायो आरो गावखौबो गोहो गोरा खालामलांनो हायो जायनि थाखाय जों बयबो नारा नाथा नाजालायगासिनो दङ दा सोलोंथाइया जोंना आथिखालाव अनलाइन अफलाइन बा फोरोंगिरिजों बा इउटुब बा फेसबुकफोरजों माखासे जोङो सोलोंथाइफोरखौ लागासिनो बे सोलोंथाइ लानायाव जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे जें जाथियो आथिखालाव मानो होनना बुङोब्ला जाय सुबुङा धोनि बा जाय सुबुङा रां रुफा दङ बिसोरहा जेन'बा मोजां- मोजां फरायसालि फरायसालिमाफ्राव गावसिनि गथ ग'थायखौ सोलोंथाइ लाहोगासिनो जे मोजां सोलोंथाइ लानोब्लाबो जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानोब्लाबो आथिख गाव जनो गोां रोखोमनि रां रुफा नांगौ जाय रां रुफा गैयाब्ला गामि ओनसोलनि बिमा बिफाफोरल' जोंनि गथ' गथ' गथायफोरखौ मोजां फरायसालियाव सोनो हाया दा जोंनि जाब्बा जुब्बा जोंनि सरकारि फरायसालि बेफोरावनो सोयो दा सरकारि फरायसालियाव आथिखालाव जोंनाव फोरोंगिरिनि बिबुङआो खमसै दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय। दा आसा खालामो नोंथांखौ जों फिन उननि समाव लोगो हमफिनगोन होननानै। नोंथां हब दोनथ' औ अ
दवब्ला ल नथां दोनथ'ायनोसै
औ दे